हेल'
ओम हेल' खोनादों
ओ नोंथांनिसिम मोनसे बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा सावरायनो हागोन नामा
औ फोरमायदो
माबा ओम आं नोंथांनिसिम बे माबा जोंनि जे गायनाय फुनाय दे दा बे बे समाव जागासिनो बेनि सायाव आं नोंनिफ्राय माबाफोर मिथिनो हागोन नामा
ओम गायनायनि फुनायनि सोमोन्दै जुदि नोंथाङा ओ आंनिफ्राय खोनानोबा मिथिनो लुुबैदों बेनो जाहैबाय आं गिबि गिबियावनो बुंनो सानो जे जोंनि गामियाव ओम गायनाय फुनाय होनोब्ला गुबैयै माइ आबादखौ मावनाय जायो बेजों लोगोसे ओ दैज्लां बोथोर जेरैहाय दायो दैज्लां बोथोर बे बे दैज्लां बोथोराव माइ आबादनि अनगायैबो गोबां आबादफोरखौ मावनाय जायो जेरैहाय ओ जिंखा फल आरो गोबां फान्थावफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो दा गुबैयै जोङो ओम बर' हारि रिनि जानानैलाय जोङो बांसिन नुनो मोनो माइ आबादखौ दा माइ आबादखौ बोरैहाय गायो दा मिथिनो लुबै दोंबा आं एसे बुंफोरना होननि माइ आबाद खौ जेब्ला सासे आबादारिया ओ माइखौ गायो बिनि सिगाङाव बियो हालखो एवनानै लायो खदालफोरजों आलिफोरखौ जावनानै खोनानानै लायो आरो हाफोरखौ फिनथामसो एवनानै बर' होननानै बिसोर खोथिया फोयो खोथिया फोनायनि उनाव जेब्ला फुनानै बिसोरो ओ गायो बियो सासे मानसियाथ' आत बिगा गाहाम दष बिगा गाहाम गायजोबनो हाया बेखायनो बिसोरो मा खालामो ओम रुवानिफोरखौ बा माइ गायग्राफोरखौ लेंहरनानै आरो आलि दाननो फोरनो हाजिरा होनानै आरो जेसां खिनि एवनो दोङो ओ नांगोलदों एवा लासिनो बिसोरो दानि जुगाव ट्रेक्टर आरि बाहायनानै बिसोरो ओ एवनानै गावनि आबाद मावनायखौ ओ फोजोबो लोगोसे बिसोर गाय खांनायनि उनाव जेब्ला ओ माइ आबादा जेब्ला फेंखा ओ मोजां हरनानै आरो फिथाइ थायनो सम लायो अक्ट'बर सोआव बा नभेम्बर सोआव बिसोरो ओ फिथाइ थायनाय समाव गोबां उम जानो हागौ सोरबाफोर गो गोबोर खि हासार बायगोन बा सोरबाफोर फाय फोर फार्टिलाइजार्स आरो गोबां इउरियाफोरखौ बाहायनानै बिसोरो ओ नभेम्बरसोआव फिथाइ थायनाय समाव बिसोरो हानानै ओ गाव गावनि न'आव लाबोयो आरो नानानै बिदिनो फोराननानै माइरं बनायो दा ओ नोंथांमोननि गामियाव माइ आबादखौ बोरैहाय मावनाय जायो नोंथांनिसिम सोंनाय थाबाय
जोंनिया आंनो आङो बुंनो थाङोबा आङो जोंनि गामिया होनोब्ला आं एसे टाउन एरिया बेफोरनि खाथियाव थायो जोंनाव बे गामि एरिया बिदि माबा ओ रुवानिफोरखौ मोननो थाङा ओंखायनो जोंनि जागायाव आरो माबा उम बांसिनानो जोङो मेसिनखौ बाहायनाय जायो जोङो एबा माइ गायग्रा रुवानिफोरखौ बाहायनाय लांनाया लाबोनाय खोमा आरोना बे माने बिसोरखौ बाहायनाय जाया माथ्र' जोङो ओ मेचिन जेरै माइ गायग्रा मेचिन हाल एवग्रा मेचिन आरो माइ सौवग्रा मेसिन बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरोना जोंनि जोंनि एरियासिम आरो बुंनो थाङोबा आंङो बे जोंनि जागायाव दासिम दासिम हालागि जों माबाखौनो बाहायबोदों जेनेबा आं उन्दै समनिफ्राय दोङोमोन आरो उन्दै समनिफ्राय दासिम आं नुबोनायाव जों मेसिनफोरखौनो बाहायजोबनाय बेखौ आं नुनो मोनदों आरो बाखि बाखि माबा आङो उम जेरै माइ गायनाय माइ गायनाय समाव जे हाजिरा हारि होयो बेफोर बेफोरखौ नुनो मोनलाङासै आरो बे उन्दै समनिफ्रायनो आरो बुंनो सानोबा गोबां बाथ्रा गोबां गोबां नोंथाङा खोनादों
हेलौ।
औ औ खोनादों खोनादों।
माबा आरो बे माइ गायग्राजों जों मानसिन बाहायो आरोना।
औ औ।
ओ बेफोरो खो जेनोबा सासे मानसि सलायनाय जायो आरो बिदिनो बिदिनो माबालांबाय थासिगोन आरो ओ माइ गायनानै ओम मोनसेथिं हानानै आरो मोनसेथिं ओंखारबोनाय बिदि जालांबाय थासिगोन आरो आरो नोंथांनिसिम आङो माबा ओ माइ गायनायखौ जों माबायबा एबा आबादखौ आबाद आबाद मावनायखौ जोङो गो सावरायबाय बेखौ आं नोंथांसिम मोजां मोन मोनबाय आरो आरो बुंनो सानोबा आरो बेलेग बेलाहे ओ फिथाइ सामथाइ बेफोरनि गायनाय माबाफोर बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
उम फिथाइ सामथाइनि बेलायाव जोङो बांसिनखोनो ओ जोङो नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलाव। जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा थार बेनिखायनो आं गोजोननाय मोनदों। लोगोसे उम फिथाइ थाइफुनाय ओ बा बोसोरे बोसोरे जों गायनानै फिथाइ थाइ होनानै फाननाय ओ आबादजों बांसिनानो माखौ नुनो मोनो होनोब्ला? बिथिं जोङो उम बोसोरै बोसोरै दैज्लाङाव माथो फिथाइ थायो? जोंना थाइजौ थायो खान्थाल थायो बा बिसोर बिसोरथ' ओ खेबसे गायनाय लोगो लोगोनो बे बोसोर बोसोर थायलांबायानो थागोन ओम सम लानानै सम। ओ दा फिथाइफोरनि गेजेराव बे दैज्लाङाव फिथाइ थायो होनोब्ला थाइजौ खान्थाल ओ बेफोरनोसै लिसुगुरफोरानोसै लिसु थाइग्राफोरानोसै दा बेफोरथ' खेबसे गायबानो उम बोसोर बोसोर थांगोन आरो सम लानायनि सम बियो फिथाइ होबाय थागोन। बिनि अनगायैबो जोङो नायनो थाङोब्ला मैगंफोरनि गेजेराव फिथाइ सामथायाइ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय फान्थाव जिंखा फल ओम आरो दैज्लांनि कबिफोरखौबो जों नुनो मोनो। आरो ओ बुंनो थाङोब्ला लेस्रा लेस्रा बिसोरबो ओ मैगंफोरनि गेजेराव ओ जोङो मुंख'नो हायो। लोगोसे जों फिथाइफोरनि गेजेराव ओ बांसिनखौनो जोङो ओ थालिरखौ नुनो मोनो थालिर ओ जायहा सम गैया होननानै जों बुंजागोन सम गैया मानो होनोब्ला बे मेसेङावबो थाइयो बे दैज्लाङावबो थाइयो। दा जेब्लानो मोनसे ओ थालिरा बा थालिर दंफाङा जेब्ला थालिर दंफाङा ओम उम मा होनगोन बेखौ ओ रागोन बा बे फिथाइ होनो सम लागोन। बे अब्लानो बेखौ जोङो उम आल लानानै बा मोजाङै ओ हासारफोरखौ होनानै जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो। लोगोसे थालिर दंफाङा ओ ओ गायजानायनि उनाव बियो थैनायनि ओ समभाबना बारा थाया मानो होन मानो होनोब्ला जोङो गोबां जायगायाव नु नुनो मोनदों गं फांसे थालिरखौ जोंङो जेब्ला दानफायो दानफाय जानायनि उनाव बे एक घन्टानि उनावनो आरो बेनि बे दानफाय जानाय जायगायावनो गोदान खिलि ओंखारो दा उम। थालिर दंफाङा जाहैबाय ओरै बेसाद मोनसे दंफां जायखौ जोंङो अम बिफांखौबो जोंङो थालिर फस्ला महरै बाहायनाय जायो आरो बिनि मैखुनखौबो मैखुनखौबो जोंङो जानाय जायो आरो बिनि फिथाइखौबो जोंङो जेब्ला रायो बेखौ बस्थायाव माइ जिगाब सोनानै बेयावनो जोंङो फोमोननानै जायो बा फालांगि खालामो दा मानसि मानसिफोरखौ गोबां जों नुनो मोनो बेफार फालांगि खालामनाय बे थालिर फिथाइखौ लानानै जोंङो नुनो मोनो जे जोंनि आमबाबग सखावनो बा आं उदालगुरिनि आं उदालगुरिनि जानानै आंबो मसखौ आं गोबां नुनो मोन्दों मानसिफोरा थाइथाम थालिराव जोंङो नैजि रांखौै ओ नै जि राङाव फाननाय जों नुनो मोनो इभेन बा ओनखि जोंङो अम गावनो बायनानै जानायखाय जों मिथियो थिग बेबायसानो जेरैहाय मानसिफोरा गोबां फि सामथाइखौ बिसोरो फाननानै बेफार फालांगि खामनानै गावनि जिउ राव खुंनाय राहा लामाखौ नागिरो थिग बेबायसानो जोंङो जोंनि न'खरावबो जोंनि न'खरावबो गोबां फिथाइ सामथाइखौ जों मोननो हायो। ओ जेरैहाय ओ थालिर ओम खान्थाल थाइजौ बेफोरो लिसुफोर नैजिसे थाखो आव जेरैहाय आं दै बुंलांदोंमोन बेफोरखौ जों मोननो हायो। दा आंङो नोंथांनिसिम सोंनो सानो नोंथांनि न'खराव बा नोंथांनि न'आव बारिफोराव मा मा फिथाइ सामथाइ दं।
औ आं बुंनो सानो दे नोंथांङा बुंनाया फोरमायलांनो आं बेखौ गोजोननाय मोनबाय आं आंनि बेलाया एबा आं बुंनो सानो दे आंनि जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि खाथि खालाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ दंङ बुंनो थांङोब्ला ओ जेरै थालिर नोंथां बुंनाय बायदिबा नोंथां बुंनायनिसिम जेरै थालिर बिबो नोंसोरनाव दंङ होनना नोंनिफ्राय खोनानो मोनदों थालिर दोंङो आरो थालिर लिसु लिसु आरो अम थालिर र र' थालिर लिसु अम ड्रेगान फ्रुइट एबा आरो फिथाइ सामथायाइ होनोबा मैगंनि बेलइबो दो़ङो जेरै लाव खुमब्रा बिदि आरो बायदि बायदि रोखोमनि खि माबा दोंङो आं नोंथांनिसिम फो-फोरमायनो सानो जे मोनसे ओ लावनि एबा लावनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानो जाया जोंङो लाव गायनायखौ आरोना
औ
जों लाव गायनायखो बिखौ ओ मोनसे टाइपनि जेबा मोनसे माबा होननानै गायनाय जायो आरो ना एबा सां हारि लुनानै गायनाय जायो जेरै ओ जेनेबा औवानि सां एबा औवानि माबादों आरोना। बिखौ लानानै जों गायनाय जायो आरो बे माबायाव मा होनोमोन ओ लावखो आरो बिदिनो बिदिनो जोंङो बिखौ आल लानानै जेरै ओ हासार हारि होननानै हासार एबा गोबोरखि हारि होननानै जों बेखौ माबा खामलांनो नांङा आरो ना आरो लानो नांङा आरो बिदि सम सम फैबोला एबा अम औ मार्च एप्रिल
मार्च एप्रिल सयाव बि माबानिखौ फिथाइखौ मोननाय जायो आरो ना एबा फिथाइखौ फालांगिरि खालामनो एबा जानायनि जानाय बेफोरनि सायाव बेफोराव बाहायनाय जायो आरोना बे लाव होनबोला लावनि बेलाहै बुं बुंङोबा आरो बेबायदिनो जोंङो गोबां रोखोमनि फिथाइ दोंङो जेरै खुमब्रा दोंङो आरो। लिसु लिसु थाइग्राव बिदि दंफां गोरा दंफांनिबो फिथाइ सामथायाइ बिनिबो एसे माबादों आरो आरो नोंथांनिसिम ओ नोंथांनिसिम बिदि फोरमायनानै आं बुहुद जोबोद गोजोननाय मोनबाय अब्ला जों दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां।
औ।
दे